हेल' नोंथां
औ नोंथां
अ मा खालामदों नोंथां दायो
अ नोंथां आङो जिरायनानै ओरैनो दं नै नोंथां माने बोथोराबो बिराद सान्दुं गोसाना नोंथां माने बाराबो गैया बेनिखायनो दंफां सायायाव जिरायना दं नोंथां
अ फुंनि जानाय आदारखौ जाखांबायमोन नामा नोंथाङा
जानायालाय जाखांबाय ओं।
अ मा ओंख्रिजों जाखो नोंथां।
अ ओंख्रिया नोंथां बोरमा बेदरसोमोन नोंथां।
अ गोथावानो माथो नोंथां फुङावनो।
औ नोंथां माने मैया लाबोनाय दंमोन आरो ना नोंथां
औ औ। नोंथां नोंथां आंबो नै ओरैनो जिरायला बायनानै दङ बिदिनो जोंनिथिंथ' अखासो हाहां जादों माने बोथोरानो बिराद राथ गाज्रि महर लादों आरो अखा गोसा होगोन बायदि
औ नोंथां माने जोंथिंथ' सानदुं गोसासो नोंथां
औ औ माने नोंथाङाथ' दा जेबो हाबाफोर मावखायाखै दा नोंथां
अ नोंथां हाबाखौथ' आं जेबो मावाखै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दं आरोना।
खबरफ्रालाय माबोरै दं नोंथां दायो।
अ द खबरफ्राथ' गेजेरावनो नोंथां माने दाथ' दैज्लां सम नालाय माइ गायनाय सै आरोना बेलसै आ खामानियानो
मा गायनायानो नोंथां
हा
हा
मा होनदों नोंथाङा
अ माइफोर गायनाया जोब्बायमोन नामा नोंथां होनदां
अ माइ गायनाया दंबावो नोंथां जोबाखै जोबनायालाय
अ माने आं कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय माने नोंथांजों आं मोनसे आयदाखौ लानानैसो कल राय्लायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङासो मा सानो
अ नोंथां मा आयदमोन बेसो बुंना होनायसाय लायरायजागोन।
अ जेनेब्ला औ जेनेबा जोंहा आयदाया जाहैबाय बिबदिनो जेनेब्ला दैनि बागै आरो दैया जों नो मा मा खामानि होयो बेफोरनि बागैसो नोंथाङा आंजों नोंथाङाबो जेनेब्ला ओरैनोसो दंखायोब्ला सम दङब्ला रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन हागोन नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा नङा होमबा नोंथां हागोन बेनि बाग
औ औ औ जेनेब्ला नोंथाङानो दे दैनि बागै एबा दैया जोंनो मा मा खामानि होयो बेफोरनि बागै एसे बुंनानै हो दो नोंथा
औ नोंथां होमबा आं एसे फोरमायना होनसै नङा होमबा नोंथां।
औ औ दे।
औ दे जेनेबा जों दै बुङोब्लाथ दैया जोंनि थाखाय एबा दैया जों जोंनि जेनेबा जोंनो जोबोद मोनसे गिदिर बाथ्रा नङा होमबा नोंथां
औ औ।
जेनेबा जों दै गैयाब्लानो जोंनि जिउआबो गैया बेबो बेबायदि आरोना मोनसे दैया जेनेबा जों खामानि होनाया
जेनबा जों गिबियाव दै होनो जेनेबा जोङो ओ दै गैयाब्लानो जेनेबा जों थांनानै थाया आरो ना थां मानो होनोब्ला जों दै लोंनानैसो जोंनि देहाखौ मोजाङै एबा जोंनि देहाया मोजां जायो दै लोंबा बासो मानो होनोबा जों दै गैयाब्ला माने जोंनि देहायाबो जेबो खामानि गैया आरोना नोंथां माने जोंनि देहाया माने दैनि थाखायसो जों थांनानै दं होनना जों बुंनो हायो आरोना नोंथां। औ नोंथां आरो जों माखासे बाथ्रा बुंबावदो जेनेबा दैया जोंनि थाखाय जों जोबोद खाम मानियाव जों बाहायनो हायो जेरै जोङो बुंनो हायो जेनेबा जोङो ओंखाम संनायफ्रावबो जों दै बा दैखौ जोङो बाहायनो हायो एबा जों ओ दै गैयाबा जों ओंखामफोरखौबो जों संनो हाया आरो ओंख्रिफोरावबो जों दै गैयाबानो जों ओंख्रिफोरखौबो संनो हाया आर रो जों बायदिसिना खामानिफोर दंबावो जेरै जों बुंनो हायोदि जेनेबा जोङो दुगैनायफ्रावबो जोङो जों दै नङाबा जों बाहायनो हाया एबा जोङो खिनाय औ औ नोंथां जों खिनायावबो दै गैयाबानो जों खिनो हाया आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ आरो जों बुंनो हाबावोदि जोङो जि जोम सुनायफ्रावबो जों दै गैयाबानो जों जों जेनेबा जों जि जोमखौ जों सुनो हाया आरो जों आबाद मावनायफ्राबो जोङो जोबोद दैनि गोनांथि जायो‌ नङा होमबा नोंथां
खोनादों ना नोंथां
औ नोंगौ खोनादों नोंथां खोनादों।
हेल' । औ जेनेबा जों आबाद मावनायफ्रावबो जेनेबा जों दै ओ दै नङाबानो जोंनि आबादा जाया। मानो होनोब्ला बुङोबा जों मोनसे आबाद मावोब्ला एबा जोङो माने बायदिसिना मैगं थाइ थाइगं गायोब्ला आब आमफाय जेनेबा दै नङाबानो जेनेबा बे खिलिआ आरोना नोंथां जों दै हो थारनांगौ एसेबाबो। दै गै होआब्ला जेनेबा जों बे से-सेस माने जों मा आबाद मावो एबा जों मा दंफां लाइफां गायो एबा जों मा मैगं गायो बे दै नङाबानो जेने। जों रानलांजोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां माने जों दैनि थाखायसो जों होमबा जों थांनानै दं होननो हायो आरो ना नोंथां। औ नोंथां आरो जों दै बुङोब्ला जेनेबा दैयाथ' जोङो जोबोद खामानि जेनिखि नङा होमबा नोंथां जोङो लोंनो थाखाय खामानि होयो दै नङाबा जोङो देहाया थार माने माबा जायो आरोना नोंथां। माने जों बिसेस जों मोदोमाबो जोङो रानखांजोबो जोंनि देहाया माने लोरबाङाव फैगोन आरो नोंथां आरो जोंनि मोखांफ्रावबो जों जेनबा जों बांद्राय दै लोङैनि जाउनाव जोंनि मोखांफ्राव जों सिथर जालाबायगोन आरो नोंथां आरो जोंनि जोंनि देहानि बिगुरफ्रा माने औ नोंथां जोंनि माने दैेहानि बिगुरफ्रा माने सोलायलांगोन आरोना नोंथां
औ
औ माने जोङो बां माने जोङो जों बुङोदि जेनेबा जोङो सानसेयाव जोङो खमैबाबो ओ ब्रै लिटारआ जेनेबा जों दैखौ लोंथारनांगौ होननानै जोंखौ जों बुंनो हायो आरो ना नोंथां मानो होनबा जोङो लोंखाबोनांगौ ओ जों दैखौ खम लोङाबा माने जोंनि देहाया माने बांद्राय खामानि होनो नागिरा आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ आरो जोङो दैखौ मोननो थाखाय जोङो माखासे ओ बाथ्रा माने जेनबा माखासे खामानि मावनांगौ जायो जेनेबा जोङो दै मोननो थाखाय जोङो हा सिंनिफ्रायबो जोङो दैखौ दिहुननानै लानो हायो एबा अखानिफ्राय अखानिफ्रायबो जों जों दैखौ जमायनानै एबा जों जगायनानै लानो हायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोङो आ अखा हानायाव जों बुङोब्ला जेनेबा जोंनि बे ओ दैमा दैसा एबा फुख्रिफोरनिफ्रायनो जोङो जेनेबा बेफोरनिफ्राय जोङो बांद्राय सान्दुं गोसा जानायनि जाउनाव बेनो गोजौआव थांनानै जोमै जाहैनानै बेनो अखा हायो आरो नोंथां। आरो जोङो हा सिङाव थानायखौबो जोङो जों दिहुनना लानो हायो आरोना नोंथां जों दैखौ।
औ औ
आरो जोङो बांद्राय दै जायोब्ला जोंनि जों बा जों माने ओ बांद्राय दै जायोब्ला जेनेबा जों बानाबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथाङा जों अभार जै दै जायोब्ला। औ आरो जों बुंनो हाबावोदि जोङो दासिमबावबो जेनेबा जों गुबुन जायगाफोराव माने जों दैनि खमि एबा दैनि दै गैयिखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव दासिमबो जोङो नांगौखिनि एबा नांगौनि बारा एबा जों गोसोबायदि दैखौ जों बाहायनो हाया। आरोना नोंथां मानो होनोब्ला माखासे जेनोबा जों बाला हामा जायगाफ्राव एबा गोरान जायगाफ्राव जों दासिमबो जों दैनि आंखाल जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। थां
औ नंगौ नंगौ।
अब्ला माने बिसोरो माने बिदि दैनि आंखालनि जाउनाव दासिमबो माने जौगासार नेबा बिसोरनि देहाफोरा माने मोजाङै नङा आरो नोथां माने बेमार आजार जानो जाला बायो आरो नोंथां दासिमबो बे माखासे जायगाफोराव। औ नोंथां जेनेबा आं जाखिनि एसे मिथियो दैनि बागै नोंथांनो फोरमायना होबाय नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन बिदिब्ला नोंथां बुंनाय बाथ्राफ्राथ' गाैसैबो सैथोआनो आरो नोंथांनिफ्राय आंबो दैनि बागै गोबां बाथ्राफोर मिथिबाय दायो आं मोनथिनाय बायदि आंबो फंनैसो बुंनानै होनसै ना नोंथां।
औ औ नोंथां औ औ।
औ जेनेब्ला जोंहा दै होनोब्लाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार दैया जोंनि थाखाय माने सानफ्रोमबोनि जिउआव एबा सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहायाव बाहायबाय बाहायजाबाय थानाय मोनसे बेसाद एबा मुवा होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। दायो माने ओ दै गैयाब्लानो माने जोंनि थांना थानाया जोबोद गोब्राब मानोना जों दैनि गेजेरजोंसो थांनानै थायो दैयासो माने जोंनि देहा मोदोमफोरखौ जों दै लोंब्लासो थिग मोनो एबा देहाया जोंना मोजाङैनो थानो हमो आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने गोबां जों दैखौ जुदि जों गोबां लोङोब्ला जोंहा बेमार आजार एबा बेमार आजारफोरनिफ्राय माने जोङो रैखा मोननो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ दैखौ जों गोबाङै लोंनांगौ बियो सैथो बाथ्रा। दाबो माने जों नुनो मोनोदि माने जोंनि ओनसोलफ्रावथ' गोबां बिबांनिनो दैफोर दं माने। दा बुंनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायावसो माने बेफोरखौ जों मोननो थाङा। माने गोबां खम बिबाङाव मोननाय जायो आरो दायो। बैफोर जायगा फोराव माने बांद्राय मोननो थाङैनि जाउनावनो गोबां माने दैनि आंखाल दैफोरखौबो माने गुबुन गुबुन जायगायाव बायनासो लोंनांगौ जायो। बिब्दिनो अबेबा अबे बा जायगाफोराव दायो जोंहा माने बे जोंनि ओनसोलफोरावथ' गोबां रोखोमनि दैफोर दं नालाय नों थां माने जोंहा मा होनो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेफोरो। दायो औ आरो माने जोंहा बे दैजोंनो जों जेनेब्ला जोंहा ओंखाम संनो थाखायबोथ' जों जोंनो थाखाय दै नांगौ जायो। दैया ओंखाम ओंखाम संनो थाखायबोथ' दै नांगौ जायो नालाय जों जाय ओंखामखौनो जानानै थांनानै दं दासिमबो आरो ओरैजाय जोंहा सानफ्रोमबोनि जिवाव जों माबा मोनसे सुनोबा जोंनि जि जोमखौनो जों सुनोब्ला माने दै नांगौ जायो। दा जोंनि जों जोंनि जि जोमफोरखौबो जों जुदि दै गैयिनि जाउनाव सुनानै लायाब्ला बेफोरथ' लेथ्रा जालांनो हमगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ बेजोंनो जोंहा जोंनि जाखांनानै जेनेबा थोरसि ल था सुनाय बेफोरावबो जों दै बाहायो आरो ओरै जोंहा गारि मथरफोर बेफोरखौबो हाब्रुफोर नांबा जों सुनाय जायो दैनि दैनि दारै। दायो माने बुंनो हायोदि दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै जों बुं नांगोन आरो। आरो ओरैजाय गुबुन फारसेथिं जिब जुनार फोरनि थाखायबो माने दैया गोनांथार। जिब जुनारफ्राबो माने दै दै लोङो बिसोरबो माने दैनि दारैनो खायफा खायफा जिब जुनारफोरा थांनानै थायो। दा थिग बेबायदिनो जोंनि दैनि दारैनो एबा जोंनि मिथिंगाफ्राबो समान माने समायना रमायनानै जानानानै थायो। जुदि दै गैया मोनब्ला जेनेब्ला रानस्राव जेनेब्ला रानस्राव जागौमोन आरो जेनेब्ला अखाजोंसो दै हायो नालाय जुदि अखा हायाबोला माने बि दिनो रानस्राव बाला गोरान जागौमोन आरो नोंथां। दा जों बुंनो हायोदि जोंहा दै थानायनि थाखायनो माने जोंनि मिथिंगाफोराबो समायना रमायना इदिनो मोजाङै माने थाबाय थादों हमदों आरो। आरो माने जोंहा दैनि दारैनो जों माने गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर ओ जेनेब्ला मुवा बेसाद फोर बानायनाय जायो हमनानै ला जोंहा जेनेबा जों कारेन्ट एबा मोब्लिब बानायनो थाखायथ' गोबां दै नांगौ। बेफोरखौबो माने जोङो दैनि दारैनो बानायनाय जायो मोब्लिबफोरखौबो। दायो नोंथां जोंहा समाबोथ' जाबाय आं नोंथांजों माने दैनि बागै रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथाङाबो जे नेब्ला गोबां मोजां-मोजां बाथ्राफोरखौ बुंनानै होबाय। आं आंबो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनबाय दैनि बागै बिदिब्ला नोंथां फनखौ एसेआवनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां। औ औ।
औ दे ना बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथां औ।